हेलौ खोनादों ना हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादों खोनादों नाह नोंथां औ नोंथां
खोनादोना आब
औ खोनादों खोनादों
अ मा खालामदोबा
दङ ओरैनो
ओंखाम जाबाय नामा
जायाखै नोंलाय
जा जाखांबाय आङो
औ
ओमबा दसे लायरायनोसै ना मा बुङो हा
औ औ हागोन हागोन हागोन हागोन
होमबा जानाय आदारनि सायाव लायरायनसै ना
औ औ हागोन हागोन
मोजां खोना फैयाखै नोंनिखो
खोनादों ना नोंथाङा नेटवार्क प्रब्लेम खोमा नोंथाङा
हेलौ
हेलौ
औ औ सोंजागोन बुंजागोन